बुङो
खोनाबाय लोगो?
खोनादों लोगो बुं दे।
औ माबोरै दं?
दङ बिदिनो मोजाङैनो लोगो।
अ मोजांद्रायबो नङा गाज्रि द्रायबो नङा।
अ गेजेरावनो आरो ना?
औ औ गेजेरावनो ओमफ्राय जाखांबाय?
जानाया जाथ'वाखै लोगो।
ए
नोंस्रालाय जाखांबाय नामा?
बिदिनो जोंहाबो ओहो जाथ'वाखैथो। दसे थानैसो जागोन आं ओमफ्राय बेसेबा गोबावनि उनाव ना लोगो समफोराबो मिलायाना?
औ लोगो औ
उम उम माखासे बाथ्राफोरखौ नोंजों सावरायनो होननानै हरनाय जाबाय आरो।
औ सावरायजागोन दे लोगो।
औ औ आथिखालनि बैसागुखौ माबायदि खुङो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा लोगो?
हागोन दे लोगो। बैसागु फालिनायाथ' गोदोनिफ्रायनो
हेल' खोनायासै लोगो जेब्बो। हेलौ? औ